हेल' खोना-खोनादों? औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा औ फ्रियैनो दं नोंथां? नोंथाङा ओ नोंथाङाबो दायो फ्रियैनो दंना?
अ दंथ'यो दे फ्रियैनो नोंथां।
अ अब्ला नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनोसै। जेनेबा नोंथाङा नोंथांमोननि जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा मा मा दंफां जेनेबा फिफां लाइफां मोननाय जायो, ओमफ्राय बेफोरखौ मा मायाव बाहायनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायना होनो हागोन नोंथां।
अ।
दा नोंथां जोंथ' गासैनिबो न ओ न'फोरावनो जों बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा जोङो बिसोर बेसेन गोसा बेसेन बेसेन गैयै दंफां लाइफांबो दोङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
दा जों बेसेन गोसा होनो थाङोबाथ' जों दा सिगुन गाम्बारि बेफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जोङो? बेसेन गोसाबा दा जोङो गाम्बारिखौ जोङो बाहायनाय जायोबा जोङो बेफोरखौ माबा टेबल चियार ओमफ्राय बे-बेफोरबायदिनो न'फोरनि खिरखि, दरजा बेफोरखौ बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ बिदि सिगुन होनोबाथ' नोंथां जोङो बेफोरो न'नि न'नि बाथामफोर बाटामफोर बाननाय जायोना नोंथां?
औ औ।
औ ओमफाय बेफोरबायदिनो दंफां लाइफांथ' जोबोद दङ। उम। नोंथांमोनजों बिदिनो मा मा दंफां नु मोननो हायो नोंथां, एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ बिदिनो बुङोबा जोंनिथिं ओ गाम्बारि फिफां ओमफाय साल बिफां सालखौ बिदिनो फांसे फांनैल' नुनो मोननाय जायो आरोखि ना नोंथां। मानेखि आथिखालावथ' साल बिफांखौ बारा नुनो मोननाय जाला। ओमफ्राय बिदिनो गाम्बारि दं साल ओ गाम्बारि ओमफाय जिया थाइजौ खान्थाल ओमफाय बिदिनो गय फिफां, थालिर फिफां माने बिदिनो गामि ओनसोलाव जा फि बिफां लाइफां मोनो बेफोर बांसिन दं आरोखि ना। ओमफ्राय बिदिनो खान्थाल फिफां होननानै बुङोब्ला बिदिनो खान्थाल फिफांनिफ्राय जोङो फिथाइबो मोननो हायो। ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो खान्थाल बिफाङा माने गिदिर जायोना आरोखिना बिनो एसे गि माने गिदिर जायो ओमफाय जायनि जाहोनाव माने बेफोरखौ थखथा बाथाम बायदिसिना। सियार टेबोल फालें ओ बेफोरबायदि बानायनायावबो बाहायनाय जायो। बे फिफांखौ ओमफाय बिदिनो माने गिबियाव माने बे फिफां। खौ जेनेबा मोननो थाखाय माने गिबियाव। फिथाइाव जेनेबा जा। खान्थाल फिफाङाव माने बेगर थायो आरोखिना बे बेगरखौ माने गायनाय जायो आरोखि ना। गिबियाव ओमफाय बिदिनो बेखौ गायनो थाखाय जेनेबा गिबियाव माने। बेगरखौ गायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो बेगरखौ गायनायाव लासैनो मानि बेगरा सेवगारनानै। गा गाजा खिलियो ओमफ्राय बिदिनो गाजा खिलिनानै बिदिनो फिफां महर लायो लास दिनो ओमफ्राय बिदिनो देरबोनानै बिदिनो फिथाइ होयो ओमफ्राय बिदिनो। लासैबो लासै देरबोनानै माने बिफाङाबो गिदिर जाबोयो ओमफफ्राय बिदिनो दंफां महर जायो आरोखि ना ओमफफ्राय बिदिनो बायदिसिना खामानियाव बायनाय जायो ओमफफ्राय बिदिनो गय बिफां गय बिफां दङ ओमफफ्राय बिदिनो गय बिफां होननानै बुङोब्ला बिदिनो गयखौ जों जों बांसिनानो माने गयखौ जायो जोङो ओरैनो जोंनि ओनसोलनिया ओमफ्राय बिदिनो
औ
फानोबो फाननानैबो रां आरजियो गोबां रां आरजियो ओमफ्राय बिदिनो गय बिफाङा माने फिसा फिसा गोजौ गोजौ जायो आरोखि ना ओमफफ्राय बिदिनो गयखौ गिबियाव गायनो थाखाय गिबियाव माने गयखौ गय फिथाइखौ जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ माने हारासङाव फबनाय जायो गिबियाव ओमफफ्राय बिदिनो हा हा सिङाव फबनानै माने गयखौ सेवार होनाय जायो ओमफफ्राय बिदिनो सेवगार होनानै लासैनो मानि गय फिथाइखौ जेनेबा गयाबबो बिदिनो सेवगनानै माने गाजा खिलियो आरोखि खिनांथां ओमफफ्राय बिदिनो जेबोब्ला गय बिफाङा माने गय फिसाइआ जेनेबा गाजा खिलियो अब्ला बे गाजाया माने लासैनो देरनानै माने ओ बिफां महर जायो आरो आराना बेबो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो बिसबां जानानै लासैनिफ्राय लासै बिदिनो गयखौ मानि एसे गिदिर जायोबा माने देर देरफुयोबा माने गयखौ गायस्लायनांगौ आरोखि ना गायनानै माने ओ आलादा जायगायाव माने गायफिननांगौ ओमफ्राय बिदिनो खेबनै खेबथामसो माने गयखौ गायस्लायबाय थानांगौ आरोखि ना मानेखि बिदि गायस्लायोबा माने गयया थाब माने गाहायावनो ओ खम समनि गेजेरावनो माने फिथाइ थायो आरोखि जायनि जाउनाव बेफोर हाबाफारिखौ ओ बांसिन मावो आथिखालाव सुबुंफोरा ओमफफ्राय बिदिनो गय फिथाइजों गयखौ जों जायो ओमफ्राय गय बिदिनो गय बिगुरफोरजों जेनेबा रं बायदिसिना बानायनायाव बाहायनाय जायो गय गय बिगुरखौ ओमफ्राय बिदिनो गय फिथाइजों गय सफारि ओमफ्राय बिदिनो आलदा आलदा खामानि जेरै मेथाइ बानायनाय बेफोरबायदियावबो बाहायनाय जायो गयखौ ओमफ्राय बिदिनो गयखौ आथिखालाव गासैबो निबो गामि गामि नुनो मोननाय जायो मान गयजों गोबां मानसिफ्रा माने गयजों फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो औ नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन नामा?
अ नोंथां होनदों गययाथ' जोंङो जोबोद खामानियाव जोंखो हेफाजाब होयो नङा होनबा नोंथां जोंनि दा फुजा जा जेनेबा हाबायानो जा हाबा जा गाज जा जों? जेराव मेराव खर्म'आव जोङो गय फिथाइखौनो नांथारगौ नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिदिनो ओमफ्राय
औ नोंथां बुंलाय
बिदिनो जेनेबा ओ साल फिफां होन बिदिनो फांसे फांनै दं आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो साल फिफां होननानै बुंङोब्लाथ' जोङो जोबोद बेसेन गोसा बिफां होननानै बयबो मिथिखायो साल फिफांखौ ओमफफ्राय बिदिनो साल बिदिनो साल फिफांखौ आथिखालाव गोबां खम नुनो मोननाय जाबाय जोङो।
औ।
मानो होनखिबा माने साल फिफाङा जोबोद गोरा जायो बेखौ एम्फौबो जानो हाया ओमफफ्राय। बिदिनो साल फिफां जेनेबा जा जिनिस बानायो जेनेबा बिदिनो थखथाब बाथा सियार टेबोल फालें जा जिनिस बानाय माने बे गोबां बोसोर बोसोर जिरो आरोखि ना नोंथां। जायनि जाहोनाव माने ओ गोबां सुबुंफोरा ओ बेफोरबायदि जेनेबा अबे बबे जिनिसा साबसिन बेफोरखौसो जेनेबा बांसिन सुबुंफोरा नोजोर नायो नालाय जेनेबा बायो जेनेबा बबे जिनिसा बां साबसिन देरगोन बबे जिनिसा साबसिन बेफोरखौसो गाैबो सुबुं आथह माबायो नालाय जेनेबा मोननो लुगैयो नालाय ओमफ्राय बिदिनो आथिखालाव माने बेफोरनि जाउनावनो मानि साल बिफाङा जेनेबा गोबाव जेनेबा गाम्बारि बिफांजों जेनेबा साल बिफांजों रुजुलायोबा जेनेबा गाम्बारि बिफाङा गाम्बारिफ्रजों जेनेबा माबा मोनसे बानायनाय सिया टेबोफोर जेनेबा बेफोरो दस बोसोरफोरबो जोरोबा जेनेबा साल बिफांजों बानायफ्रा बिदिनो बिनि फानथाम फानब्रै मानानि जुग जुग बोसोर जोरो आरोखि ना। दा जायनि जाउनाव माने साल फिफांखौ मोननो जोबोद खस्थ' जाबाय ओमफफ्राय बिनि जाउनावनो माने साल बिफांखौ आथिखालाव गोबां जायगायाव जेनबा खना खनला मानानि गामि ओनसोल ओनसोल मानि आलदा आलदा जेनेबा गोबां आलदा जायगाफोरावनो बारा मोननाय जाला आरोखि। ना अब्ला जेनेबा नोंथाङाबो जेनेबा एसे फोरमायनो हागोन नामा कि जेनेबा नोंथांमोनथि जेनब साल बिफां जेनब साल बिफांखौथ' आथिखालाव बारा नुनो मोननाय जाला। आरोखि नालाय जेनेबा
औ।
गोबां जायगायावनो जेनेबा नुनो मोननायखौ नुलानो होनजाबाय। जेनेबा जोंनि ओनसोलावबो जेनेबा बारा नुला नलाय जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलथिं जेनेबा जेनेबा साल बिफाखौ नुयो ना नुवा जेनेबा बिनि बागै जेनेबा एसे फोरमायना होनांगोन नामा जेनेबा मानि उनाव जेनेबा मानि जाउनाव जेनेबा साल बिफाङा खमायनो हमखो बिनि बागै जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
अ नोंथाङा आं दा मानि जाहोनाव नुला आं बेखौथ' फोरमायनो हानाय नङा नोंथां। आङो दा बुंनो थाङोबा बेसेन गोसा होनानाय लोगो लोग दहायनो आङो आगोलावनो बुंनोथांनोबा जों जाय बेसेन गोसा जोन सिगुननो खोनो, सिगुन गाम्बारि बेफोरखौनो बेसेन गोसा होना नुयो नोंथां जोङो दिना आल गासै जोङो गामि ओनसोलाव जोंनिथिं बि जों साल बिफां दंफांखौ जोङो नुनो थाङाखैमोन नोथां। बेनि थाखाय आं साल दंफांनि बागै आङो बुंनो हायाखै नोंथां।
औ औ।
खोनादोंना नोंथाङा? दा जों ओ दा जोङो दंफां होनोबा जोङो जा गासैबो बिजाब ओ गय दानफां दङो। थाइजौ, खान्थाल, जाम बेबायदिनो गाम्बारि, सिगुन आलदा आलदा दंफां दङ होनोमबाबबो साल दंफांखौ नुनो मोना नोंथां जोंनि जागैबायदिआ।
औ औ।
नोंथांमोनजा बेफोरबायदि साल दंफां नुनो मोनबावो ना नुनो मोनला नोंथां?
जोंनिथिंथ' बिदिनो नुनो मोनलानो होनजाबाय नोंथां ओमफाय बिदिनो फांसे फांनै बिदिनो गोदोनि मानि ओ थंसे थंनैल' नुनो मोननाय जायो आरोखि ना नोंथां उमफाय बिदिनो माने खायफा ओनसोलावथ' जों खोनानो मोननायाव मानि फिफाङानो गै थारला होननाय खोनायो माने नुनो मोनलायानो होनजायो बे बिफांखौ। ओ बिनिखायनो माने गोबां बेसेन गोसा नालाय आथिखालाव ओमफाय बिदिनो बिदिनो ओरैनो जेनेबा जोङो नुलाबायग्रा होननानै बुङोबा बिदिनो गयफोरखौ नुयो ओमफाय गाम्बारि जेनबा ओमफाय सिगुनफोरखौबो नुयो नुनाया ओमफाय बारा जेनेबा जायगा नायै जायगा जेनेबा जेराव सिगुन बिफां थायो माने बाव जेनबा जों बागान गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि ना माने सिगुन बिफां बागान खालामनानैबो मानसिफ्रा सुबुंफ्रा आथिखालाव गोबां रां आरजियो बेफोरखौ जों नुनो मोनो। माने सिगुनाबो माने एसे बेसेन गोसा बिफां होननानै जोङो नुनो मोनो ओमफाय जेरै बेसेन गोसा जेनै बारा नुनो मोनै जेनेबा चन्दन लाल सन्दन जेनेबा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोननाय जाया आथिखालाव।
उम।
बिदिनो सन्दन बिफांखौथ' जोङो बांसिन जायगा जेनेबा जोंनि ओनसोलावथ' नुनो मोनानो नुनो मोननायानो जाया होनजाखायो।
नोंथां लाल सन्दखौथ' जोंथ' जोंनि जायगायाव नुनो मोनखाया नङा होमबा नोंथां? उम नोंथांमोनजा औ
बिदिनो जेनबा देबदारुफोरबो बारा नुनो मोननायखौ जाया। बिफांफोरखौ बिदिनो हाजोफ्रावसो नुनाय जायो बिदिखौ बांसिन औ।
नोंथाङा बिफां बिफां दानबा मोजां मोजांसिन जायो सानो ना हामा जायो सानो नोंथां?
आंथ' बिदिनो बिफांखौ दानिया मोजाङानो ओ मोजां नङा माने बिफांखौ दाना गारा थानायानो मोजां। मानोेखि जोङो बिफांनिफ्राय ओ बिफाङा जोंनो गोबां हेफाजाब होयो जेरै बिफाङा जोंनो फिथाइ साम थाइ होयो ओमफाय बिदिनो साया होयो सायख्लुम जेनबा साया सायख्लुम होयो ओमफाय बिदिनो जों ओ अक्सिजेन होयो जोंनो हां लानायनि थाखाय जेनबा। जों बेफोरखौ जेनबा जोंनो बेफोरबायदि होयो होन्ना मिथिखाना जेनबा जों बिफां लाइफांखौ दानफायबा जेनबा जोंनो सोर अक्सिजेन जेनबा होगोन जों मारै थांना थानो हागोन जेनबा। बेफोरनि थाखायनो जोङो माने बेफोरखौ माने दानफायालासिनो जेनेबा बिफांखौ जोङो इसेबां हायो इसेबां जेनेबा गायसिनांगौसो आरोखि ना नोंथां।
नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां उम दा नोंथांदों बि फांनि बिफां दंफांनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजो गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथां दा होमबा जों लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ जे दे होमबा नोंथां औ।